हेलौ
औ खोनादों
औ खोनादों
औ जोङो ओ जानाय लोंनाय लादोंमोन नालाय बेखौ
औ
औ बरनि जानाय लोंनायनि गै बिनानावनो माबा मोनथियो
जोंनि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बरफोराहा अनला हारिखौथ गासैबो जाखायो नङा हबा? अनला खारि जायो नारजि ओंख्रि जायो। स सबाय सबाय जायो साम साम खांख्राइ ना बेफोरखौ जायो आरो
औ औ जोङो बरनि जानाय लोंनाय खौ जोङो माखासे समजोंबो गोरोबनानै नायनो हायो। नङा होमबा बिनानाव जेरै बैसागु समावहाय बा ओं हाय जों बेलेग बेलेग ओंख्रिफोरखौ माने संनानै जानाय जायो आरो जेराव जोङो ओ लाफा सायख ओमफ्राय खेरा दाखिनि आरो बायदिसिना गोखै गोबाब जानाय जायो आरो जेरै जोङो माखासे नागिर नानैबो जानाय जायो जेरै जोङो मैंगंखौ नायो ब्ला बै खैजोमा बिदैखौ हाननानै जोङो जानाय जायो आरो नं नङा होमबा? बरनि औ बरनि जानाय लोंनायखौ नायोब्ला आरो ना। ओमफाय जों बांसिन बर'फोरा बु नानै जानाय जायो आरो‌। बाहारनिफ्राय जेरै दिंखिया मैगं बिबार मैगं मैथ्रु बिबार मैगं, नङा होमबा?
औ नंगौ। उम जोंहा
औ।
बैसागोआव जोंहा थालिर फस्ला खौ बांसिन जायो आरोना।
औ औ औ औ।
थालिर फस्राजों अमा बेदरखौबो जानायखौ जों गासैबो मिथिखायो। उम मैगं थाइगं होनोब्ला जोंहा ओ मेसेङाव गायनाय मैगं थाइगं मोनो आरो दैज्लाङावबो गायनाय मैगं थाइगं मोनो आरो। ओ बै फोरनि मादाव जोंहा दैज्लाङाव गायनाय ज्लांआव गायनाय मैगंफोरनि बागै नों इसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दै गायनाय मैगंफोरनि मादाव आङो बुंनो हागोन जेरै दैज्लांआव जोङो लावखोबो मोननो हायो नङा होमबा? भलखोबो जों मोननो हायो। औ। सबाइखौबो जों मोननो हायो माने लिसिरि। खौबो जों मोननो हायो। आरो जों थायबें थायबें खौबो मोननो हायो आरो हो जों मोननो हाबाव बो जेरैहाय जों माखासे समाव लाइ मै द्रुफोरखौबो मोननो हायो। बिसरफोरखो जों मोन
जोङो बेफोरखौ मोननो हायो आरो आ आरोबाव मा होनगोन सिजेन वाइसआव जोङो माने बै जोङो लाव गोलाव होननानै बुङो नालाय बेखौबो जों मोननो हाय बियो जिंखाफोरखौ मोननो हायो आरो ना दैलांनि मैगं थाइगंवहाय
भिन्दि-भिन्दिफोरखौबो मोननाय जायो
खौबो मोननाय जायो आरो औ ओमफ्राय ओ दों थांखो आं मोनसे सोंथि सोंनोसै आरो मैगंखौ लानानैहाय जेनेबा जों थ गसि मेगं खौबो ओ जानाय जायो नङा होमबा नोंथाङा म मोन माखासे ओ माखासे फोर नों मोजां मोननाय मैगंफोर दङ नामा
औ दोङो ओ मोजां मोनो मैगं होनना बुङोब्ला अनला खारै आरो सबायाइखौ आं बांसिन जानानै मोजां मोनो आरो
औ
औ
उम बिदिनो आरो जोंनि बरनि मैगङाथ जोङो अनला खारैयाथ बेस स्पिसियेलखा बयनिबो थाखाय आरो खारै सं ओ खारै संनोबोला मैखारै संनोबोला बेलेग बेलेग जोङो मैगंखो बुथुमनानै संनाय जायो नालाय बेनिखाय जोंफोरो गोथाव मोन मोनोआरो जेनेबा जोंनि जानाय लोंनाय मैगं फोरखो सङोब्ला मालाबा समाव गुबुन हारिया जोंनि न खराव आलासि जानो फैयोबा बिथांमोनाबो फसन जाना थाङो आरो जोंनि बर नि जानाय लोंनायखो अनलाखौथ फ्रायानो ओ अनलाखौथ फ्रायानो मोजां मोनो जेरै औ एसे जोंनि बर'फोरनि हटेलाव जों मोनो
औ
साफोरनि थाखायनो अमा बेदरनि थाखाय अमा बेदर मोनसे ट्रेदिस ट्रदिसनेल नालाय जोंथार जोंनि आसामनि बडलेण्डनि थाखाय अमा बेदरा ट्रेडिसनेल जाबाय नालाय दा बेखाय जोंनि जेराव जोङो सहरफोराव बा टाउनफोराव दुखानफोर होयोब्ला जोंफोरहा जोंनि बर'फोरनि हटेलावनो बांसिन कास्टमारखौ नुया आरो न
जोंहा मुलाम्फाया बांसिन जायो आरो
औ
उम अनला खारै संनायनि बागै उम
औ
संनायनि बागै बे फोरमायनो हागोन नामा?
फोरमायनो हागोन अनला खारि खौ बयनिबो न नखराव संनाय जाखायो नङा होमबा माखासे, से समाव सोरनिबा नखराव एसे आलादा थाइपनि सङो जेरै आं सं नुनो मोनबाला आङो आङो आंनि आंनि रोंगौथि मथेहै आङो अनला ओंख्रिखौ हमनानै ला जेनेबा आं खोमा बिबारखौनो संनोसै आरो खोमा बिबारखौ संङोबोला आङो दाउ बि होबाय बायोबोला आह सिगाङावनो आं दाउ बेदरखौ सेरनानै लाग्रोगोन आरो ना ओमफाय दाउ बेदरखौ सेरनानै लानान बि दाउ बेदरखौ बोखांना दोन औ बोखांना दोनथनानै ओमफाय आङो खोमा बिबार खौ खोमा बिबारखौ आङो एसे खारै होनानै आं रुदबनानै लाग ग्रोगोन आरो ओमफ्राय खारै होनानै आं रुदबनानै लाग्रोबा ना खोमा। बेरारि जिथिया निखि रोबोद। दो मोनो अब्ला आङो दै होनानै औ। दै होनानै आङो। खोमा बिबारखो गोदौ होगोन आरो
गोदौ नानै जिथिया नि गि खोमा बिबारा गोदौबो दैदों अब्लानिया आङो दाउ बेदर सेरनानै दोननायखो आं लु लुना होगोन। आरो ना ओमफाय दाउ बेदर सेरना होनाय खौ औ लुना दोन दो हो। गोन ओमफाय लुना होबोला गियान दाउ बेदरदों। खोमा बिबोदों आरो आ आङो जेब्ला
औ औ।
खोमा बिबारनि दैयाव आं होना होगोन आरो ना ओमफाय होनानै आं एसे एरनानै होगोन आरो। एर जाहाथे बै ओ आं लुनानै होनाय अन गुन्दैया जाहा दे लद्रा जानानै थाया। थ' बिनि खाय आं एरना होगोन आरो ना गोदौसान बेथ गोदौ गोद दौ सानदि एरनानै आङो अनला ओंख्रिखौ एसे गोदौ होबाय थानानै आं ङो खांगोन आरोना संख्रि सालिनानै
औ औ औ औ। ओ बेबादि संबाथ' जोबद गोथाव जायो नङा होमबा
औ।
जानो एसे गोथाव जायो। ब ओ दाउजों सबाइजों माबायदि सङो?
दाउजों सबाय जों औ औ दाउजों सबायजों आङो सङो जेरै जोंनि नखराव आं संनो मोनबाला दाउखौ आङो ओ जेब्लानिखि आङो ओ सबाय ज हा सबाइ होनोना जोङो बे हा सबाइ सां रुनानै लाग्रो आरोना रुनानै लाग्रोगोन ओइ मा ओनलाय रु रुम। औ आमबाय बेखौ आङो माबा खौ मोजां मोनो आरोना न'आव बानायनाय खारैआ बै जोङो जेरै बिसरनि मानि सावनानै न'आव खाथुबलाबोनायनि खारैया बिनि खारैखौ आं होनानै हगोन आरोना बिनि उनाव आङो दाउ बेदरखौ खुसेर दोन सेरनानै जेब्ला दाउ बेदर सेरनानै जेब्ला जायो अब्ला आङो बै हा सबाइ रुनानै दोननाय हा सबाइखौ आङो लुना होगोन आरोना ओमफाय लुना होनानै नै दै एसे होनानै गोदौ होगोन गोदौहोनानै जेब्ला जों हा नखराव जुदि दुदिया बायनानै दोनफैनाय बा फोना दोनाय बा गंगार मास्लाफोर दङबोला मोननायनि ए से सिगां आङो होना होगोन आरो ना ओफाय।
औ
होनाहो हो-होबनानै आङो उनावहाय।
संख्रि सानायनानै आं खांगोन आरो। बेबायदि सङो आरो नआवहाय।
औ औ औ।
बेबायदि आरो ना ओमफ्राय नोंथाङा न'खराव ओ साबसिन ओंख्रिखौ अबे ओंख्रिखौ संनानै। जाहोयो नोंथाङा नखरावहाय।
आं साबसिन ओंख्रि सङोब्ला बे अनला खारैखौबो सङो मालाबा मालाबा आरो सबायफोरखौबो सङो दाउजों ओ। बांसिन सङो होनोब्ला जोंहा दालि ओंख्रिखौथ गासैबो मिथिखायो नङा होमबा। बे दालि ओंख्रिखौ बांसिन। बि संनाय जायो आरो।
उम दलि ओं-। ख्रि याबो गोथाव। बेबो जोंनि गो- थाव ओंख्रियानो औ।
औ
ज। ओंख्रि बायनो थांबोला जों जेब्ला मान- मैगं बायनो थांला बजारावहाय नोंथाङा बजारनिफ्रा- मबे मोनसे मैगंखौ बांसिन। सिन बायनानै लाबोयो। हाथायनिफ्राय।
जोंहा हाथायाव थाङोब्लाथ बांसिन मैगं बायनो होनोब्ला जोंहा आलु आलुखौथ गासैबो बायखायो मानो होनबा जोंहा आलुखौ गासैबो मैगङावनो होफनानै जायो जेरै जों आलु एवनानैबो ओंखाम जानो। हायो दालियावबो जों आलु होनो हायो। जे बायदिसिना ओ मै- वनो जोंहा आलुखौ नांथारगौ आरो।
औ औ।
आलु बायो। फानलु। फियास। बेफोर जिंखा भिन्दि आलु। इफोर। खौ बायनाय जायो आरो उम
समा जाबाय नामा जोंहा?
औ जाबाय ।
औ दोननोसै ना?
दे बिदिब्ला ।
औ